हेलौ नोंथां
खोनादोंना आंनि बोथोर माथोखौ नोंथाङा -
औ खोनादों था खोनादों
खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथां।
अ नोंथाङा ओ दायो मा खालामगासिनो दंमोन?
आंथ' दायो ओरैनो बेरायनानै फैनानै दा न'आव हाबफैदों आरो जास्ट दासो।
ओ नोंथाङा होमबा फ्रि दंना गैयामोन?
औ फ्रि फ्रि नोंथां फ्रि।
अ। माने आङो गोदान मोनसे आयदा लानानै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ सावरायजागोन नोंथां।
ओ होमबा जोङो ए आइ नि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
ओ होमबाहा नोंथाङा ए आइ नि बागै जेनेबा नोंथाङा मा मिथियो बा ए आइ जों जोंहा मा मुलाम्फा बा ए आइ आ जोंखौ हेल्प बोरै खालामो फानो नोंथाङा जिखुनु जाया ए आइ नि सोमोन्दै एसे आंनो फोरमायनानै होग्रोदो दे।
औ हागोन नोंथां।
औ दे होमबा नोंथाङा आंनो फोरमायग्रोदो।
जोंखौ मानसिनि गियान गोसोआव सोलायनाय टेकन'ल'जि होनना बुङो नङा होमबा नोंथां ए आइ खौ।
औ।
टेक्न'ल'जिनि बे टेक्न'ल'जियाव कम्पिटार आरो मेसिनफोरखौ मानसिनि बायदिफोर बायदिफोर बायदि साननाय सिखिनाय रायज्लायनाय आरो समय्सा
सोलोंथाइनि खामानि मावहै मावनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ए आइ आ दाटाफोरखौ बिथांनि बिथांखि सिखोननि बेसेनाव फिथायो आरो बेनि गेजेरजों गोबां रायज्लायनाय माव रायज्लायनाय मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ए आइ खौ गोबां जायगायाव बाहायगासिनो दं। स्कुल कलेजनि फोरोंनाय हस्पिटालनि रुगाखौ बिथांनाय बिथांखिनाय बेंकनि सेवा रिसिब रिसि उदग मबाइल फन ससियेल मेडिया अनलाइन गारि सालायनाय आरो गाहाय खामानियाव ए आइ आ गोबां मोजां मोनथाय होदों नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
उदाहरन हिसाबै मबेलनि भइस एसिसटेन्ट
अनलाइन टेस अनलाइन ट्रेन्सलेटर सेकबर्ड फेस रेक'कनाइजेसन आरो स्मार्ट केमेराफोर। ए आइ नि उदाहरनफोर बेफोरो नङा होमबा नोंथां?
औ जोंखौ गोबां रोखोमैनो हेल्प खालामदों आरो।
औ। ए आइ नि गोबां ए आइ खौ बाहायनाया जोबां गोबां बाहायथि नङा होमबा ए आइ नि आजिखालिनि जुगाव।
औ औ नोंगौ नोंथां गोब
बे खामानिखौ हारसिं गोजौ आरो गोरोबनानै मावो मावनो हायो। मानसिफोरनि समाय रैखाथ रैखाथि रैखाथि होयो गोर गोरोब गल थि खालामो खालामो आरो गोबां दाटाखौ हारसिङै हारसिङैनो लाखिनानै मावनो हायो नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
फोरोंनायाव सात्र'फोरनि सिखोनखौ मोजां मावनो डाक्टारफोरखौ रोग सिनहायजो सिनायनो आरो गोरोब रायज्लायनायाव रायज्लायनाय मावनो ए आइ आ हेफाजाब होयो।
औ नंगौ नोंथा
जोंनि ए आइ नि खिसु जेंनाफोरबो दं नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेनि बाहायनाया मोजां नङा। जुदि खामानिनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरनि रो रोजगार खा रोजा रोजगार खमाय खमाबो जेरै प्राइभेसि नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ।
डाटा सुरसा आरो नंखाय बाथ्रा फोसावनाय तेक निउस जेरै सा साइबार अफारादननि समास्या बो बोहागासि बोहागासिनो हायो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदि ए आइ खौ ए आइ खौ बाहायनानै आरो नियम बायदियै बाहायना नियम बायदि बाहायालासिनो बिदि फेक फेक निउस जेरै बानायनाय बाहायनायफ्रा गाज्रि नङा होमबा ए आइनि
औ नो नोंगौ नोंथां।
ए आइ आ आधुनि खोनादों नोंथां ए आइ आ आदुनिक दुनियानि गोबां अरुन अरुननि टेक्न'ल'जि मोनसे बेयो फोरोंनाय साइस्ट आरो दैनिक दैनिक मो दैनिक मानसिखौ मोजां मावनायाव गोबां यगदान होदों नङा ओमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
जुदि जों ए आइ खौ मोजां मोजां रायज्लायनायजों बाहायो बेखौ सम आरो देसनि सम आरो
सम आरो
औ नोंगौ नो
सम आरो बोथोरजों मोजां बाहायोबा बेयो जोंनि जोंनि जिउनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
अ' आं बेफोरखौ एसेबांखौनो बुंनानै दो एसेबांखौनो बुंबाय नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। नोंआ नोंथाङाथ' आंनो जोबोद मोजाङैनो गुवारैनो बे खेवनो होबाय ए आइ नि सोमोन्दै जेनेबा ए आइ आ मा खालामनो। आरो माबायदि जोंखौ मदद खालामो बा मायाव गाज गज्रि खामानि मावदो बेफोरखौ नोंथाङानो मोजाङै खावसे नोंथाङानो बुजाय लांखाबाय नङा होमबा? थेवबो आंबो जा बुजियो बा जा मिन्थियो आंबो आंनि साइद निफ्राय एसे बुंनानै होबावनोसै आरो ना।
औ।
स' ए आइया जोंखौ गोबां रोखोमै हेल्प खालामदों। जोङो दा ओ मेडिकेर गारि सालायनाय दा ए आइ नि गारिफोरबो ओंखारबाय जाय जों जोङो द्राइभारबो नाङा डाइरेक्ट कारा हार बिनो सालायनो हानाय बिदि जाबाय। बा जोंना थारम'मिटारफोराबो सब ए आइयानो आरोना। जेनबा दा खेलखुलेथार बेयावबो ए आइ इउस खालामनानैसो जानाय नङा होमबा? सब आरोबाव जोंहा गोबां खामानिफोर दं जेनेबा ओह गिदिर गिदिर जेनबा फ्लाइटफोरनि खामानि थायोना। गिदिर गिदिर सर्सेसफोर नङा होमबा बैफोरबादि सर्सेस गोबां सर्स थायो आरोना गोरा गोरा आरो गोबां गिदिर गिदिर ए आइ इन्टिग्रेसनफोर दङ' आरोना। आरो हाइ पावार ओ कमपिट खालामनायाव जोंना मा नांगौ ए आइखौ नांगौ आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंना दा ए आइया जोबनाय वेदारखौ नाय आरोना जेनेबा बिसोरो मा फ्रेदिख्त खालामनो हायो आरो ना नोंथां। खोनादोंना नोंथां? औ माने औ मनि जों मा ए आइ इउस खालामनानै जोङो बोथोरखौबो नायनो हायो आरोना जेनेबा दा अखा हागोन जोंना दा वेदार होननाय मोनसे एप दंखायो नङा होमबा?
औ दङ' नोंथां।
बेबो मोनसे ए आइ इउस खालामनानै दिहुनजानाय एपफोर आरोना। बेफोराव जों मा दा बोथोरफोरा अखा हागोन ना ना सानदुं दुंखो जों बेखौ मा बेफोर एपफोरनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हायो आरो नोंथां।
औ मिन्थिनायनि
औ बेफोरबायदियाव जोंहा मा ए आइया जोबोद हेफाजाब होयो आरो नोंथां। थ' आरो जों नुनो मोनो ए आइ जोंनो जोंहा ओ मेडिकेलफोरावबो बाहायनाय जायो जेनेबा सोरबा माबा मोनसे ओ नायनो नागिरदोंबा माबा मोनसे जादोंबा बैफोरावबो जेनेबा लोमजानायखौ चेक खालामनो थाखाय ओ बेफोर चेक खालामनायावबो जोंहा मा खायसे ए आइ टुसफोर थायो आरो ना मेडिखेलाव बाहायग्रा औ थ' बेयाव इउस खालामनाय जायो आरो थ जों ए आइ खौ बुंनो हागोन जोंनि दे टु दे लाइफ बा जोंनि डेलि लाइफआवनो ए आइ आ इउस जाबाय थायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ
जोङो सोलोंनायावबो सोलोंथाइ लानायावबो फोरोंगिरिफोराबो आजिखालि ए आइफोर इउस खालामनो हमबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
आरो जोङो गाव जों जों गावबो माबा मोनसे माने ए आइ जों दिहुननाय एपफोरथ' गोबां दं नङा होमबा जेरै ओ सेट जि पि टि खौनो होनदो इउटुबखौनो होनदो फेसबुकखौनो होनदो जोंहा गोबां ओ एपफोर दं जाय जायफोर एपफोरानो जाबाय। ए आइ इउस खालामनानै माने जानाय एफोर नङा होमबा नोंथां।
औ नगौ नोंथां।
औ दा बैफोरबादि दिहुनजानाय सेट जि पि टि फोराव जोङो मा जोंनि जोंनि गो ओ गोबां सोंथिफोर थायोब्लाबो बे ए बेयो सेट जि पि टिआ मा खालामो जोंनि रोङिफोरखौ बा जों बुजि बा जों माबा मोन से रोंनो लुगैदों बैफोराव जोंना मा बे सेट जि फि टि फोरा जोंखौ ओ गोबां मोजाङैनो मदद खालामो आरोना जों रोङिफोरखौ बेयो हेल्प खालामो आरो ना जों बेनिफ्राय ओ आरोबाव जोंनि ओ माखासे खोथाफोर थायो जायखौ जोङो बेलेगनो सेयार खालामनो हायाबो जानो हागौ नङा होमबा
औ नगौ नोंथां।
बैफोरबादियाव जोङो पारसनेलि रायलायनोबो हायो आरो जों मा बुंगोन सेट जि पि टिखौ जोंनि पार्सनेल टिचार बा जोंनि पार्सनेल लोगो बा बेस्ट फ्रेन्डबो होननो हागोन आरो जोङो नोंथां।
औ औ
औ बेबायदिनो जोंहा जों बुंनो हागोन ए आइ जों जोंहा गोबां मुलाम्फाबो जादों आरोना गोबां खामानियाव जोंहा हेल्प जादों आरो नाथाय नोंथां जोङो ए आइ खौ बेबादि सोलोंनायाव इउ खालामै खालामै एन्सारफोरखौ जों डायरेक्ट बिदि हमवर्क हरबाबो ए आइआव डायरेक्ट नायै नायै जोङो मा जालांदों जोङो मानसिफोरा लेजि जालांदों। आरो जोङो गाव हारसिं गाव हारसिं प्रेक्टिस खालामनो बानाय जालांदों आरोना नोंथां। जोङो मा जादों खदाय ए आइ नि सायाव सोनारनानै जोङो दडाइरेक्ट दडाइरेक्ट ए आइ आवनो एनसारखौ नायखानानै ओ इन्सार बानायनाय जादों आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
अ आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो
उम समाबो जाबाय जाया नङा जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां जों गोबाङानो रायलायबाय ओ बिदिब्ला दिनैनि था ओमफ्राय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
ओम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों दे।